औ खोनादों नोंथां।
नोंथां नोंथांनिसिम ओ गोजोन फुंनि हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांनो बे समाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो दि जोंहा नैबे ओनसोलाव ओ मा मा मुंनि ओंख्रि बा मा मा रोखोमनि ओंख्रि थायो बेखौ आङो नोंथांजों सावरायनो
औ औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ सिगाङावनो मा मा मुंनि ओंख्रि थायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
ओंख्रियाथ' जोंना गोबां दङ जेरैहाय ओ अनला खारै सबाइ आरो दालि बिदिनो आरो गोथां मैगंफोर जेरैहाय लाइ लाफा
औ मैद्रु
औ मैथ्रु बिदिनो गोबां मैगंफोर थायो आङो बुंजोबनो हानाय नङा।
औ औ।
बायदि बायदि थायो आरोना नोंथां।
औ मैथा बायदिसिना औ।
नों-नोंथांनिसिम अ-अब्ला आङो बेखौ मोननैसो फोरमायनो सानदों नोंथा
औ जागोन नोंथां।
जेरैहाय ओंख्रि या जोंहा नैबे बर'नि ओंख्रि होनना बुङोबा जेखौ जोङो अनला होन्ना बुङो। थां ओमफ्राय नारजि ओंख्रि
औ नंगौ नोंथां नारजि।
बेनिफ्राय जोंहा थास' बिथ थ्रि दंङ।
औ थास' बिथरि, थास' बिबार, थास' आथिं, थास' बेदर, थास' खौ गासिखौबो जानाय जायोआनो दे नोंथांना?
औ औ थास'खौ गासैखौबो जायो माने जोंहा थास'खौ मोनसेबो बुस्थुखौ गारजा गारा गारजाया होनना बुङो आरो औ ओ बेनि गांखं बेनि आथिं आरो बेनि औ औ बिबार
औ
बेखिनि गासैखौबो जोङो जानाय जायो आरो थास'खौ दा बेबायादिनो औ दा बेबदि जोंहा मैगं गोथां जों संनाय जेरै जों मैद्रु मैगं होनना बुङो। औ बेसर बेसर मैद्रु आरो जोंहा लाफा मैगं आरो खारदै खारै बायदि बेफोरबायदिबो दङ आरो जों नोंथाङा बेखौबो जाफेरबाय जे नंगौ जेरै औवा गाजों अनला खारै
औ जाफेरबाय
औ बेबो दङ जोंहा बेबादिनो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बिबांनि मैगं मोननाय जायो आरो
नोंगौ नों अ औ आङो नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङाथ' ओ सबायजों अमा बेदर मोनजाबाय जानांगौ। औ बेखौहाय जोङो ओ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नों थां औ औ थेवब्लाबो नोंथां आं बेखौ संनानै गाव गावनि आखाइजों संना मोनफेराखै।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा संनो मोनफेराखैब्लाबो जा नोंथाङा गुबुननि संनायखौ जेरै नुदों बिदिनो एसे फोरमायनानै होनो होबाबो होबानो जागोन।
औ औ जागोन नोंथां औ जेरै बेहाय जोङो न'आव संनायखौबो नुयो आरो गुबुनाव संनायखौबो नुयो थिग बेबादिनो जों सिगाङाव सबाय ओंख्रि संनो गोनांबा जोंहा सबाइखौ जोङो न'नि सबाय थायोब्ला जेरै जों न'आवनो गायनाय सबाय थायोब्ला बै सबायखौ जोङो हुख्रेमनांगौ जायो जेरैहाय जोङो सबाय हुख्रेमग्रा जोंहा सिगां गोदो गोदाय दंमोन दाथ' बे गैला थेवबो जों बेखौ माबा मोनसे आइजेंजों बेखौ हुख्रेमनाय जायो दा बे औ बे सबायखौ होख्रेमनो थाखाय जों नांगो जायो जों बेखौ एवफ्रामना लानाय जायो आरो सारायाव
औ सबायखौ आरोना
सबायाइखौ एवफ्रामना लानाय जायो सारायाव बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै बेखौ जों माबा मोनसे आइजेंनि गेजेरजों जेरै जों खामफ्लायफोरावबो हुख्रेमनाय नुयो बेबायदि औ बेबायदि बिदिनो हुख्रेमग्रोना लानायनि उनाव जोंहा आरो जि जायदो संगोन जेरै नाथाय जों अमा बेदरजोंबो सङो दाउदोबो सङो
आरो साम'जोंबो सङो नङा होनबा नोंथां गोबां गोथाव जायो
बेजों अमा बेदरजों संनोबाथ' जोंहा अमा बेदरखौ एवफ्रामना लानांबाय बेनिफ्राय एवफ्रामनानै बेखौ सबायखौबो जोङो जेरै सिगाङाव एवफ्राम खानानैे होख्रेमदो जोबब्ला बेनिफ्राय जोङो
सोमना दोननाय जायो आरो ना अख्रेमखांनानै सबायाइखौहाय दैयाव
बेनिफ्राय ओ बेखौ जों माने दै होनानै बेखौ सबायखौ होनानै ओ गोदौ होनायखौ जों नुयो बेवहाय जोंफ्रा सबाय होनना बुङोबा बांसिनै जोङो जोंनि नैबे ओनसोलाव मोननाय गावनो जिरनाय खारै
औ नंगौ
बेखौथ जोंनि जायगायावनो बानायनाय जायो बे औ बे खारैजोंसो जों संनायखौ नुयो आरो सब ओंख्रि बुङोबा औ बे खारै
आरो नोंथां बेखौहाय सबायाइ ओंख्रिखौहाय जोङो थावजों ओ संनो हाया नामा
बेखौ ओ आं ओरैबायदि मिथिया थेवबो माने आं बांसिनै मोनजानाया जाहैबाय दे खारै खारैजों संनाय आरो
औ
बेखौ माने जों खारै गोदौबाय थानाय समाव जेरै जों खारै होनाय नुयो। आरो बेनिफ्रायनो जोङो औ गोबाव सम दोननायनि उनाव बेयो जेरै ओंख्रि जायो अ बेनिफ्राय जोङो बेखौ जानाय जायो दा बेबादिनो आं बेखौ बांसिनै खारैजों संनायखौ नुदों आरो नोंथां बेखौ माने थावद संनाय जायोना जाया बेखौ दासिम आं मिथिथवा औ दा बे बेफोरबायदिनो जोंहा जेरै अनला खारैबो दङ अनला खारै आबो थ' औ बेखौबो जोङो थावदो संनो आं नुफेराखै बेखौबो खारैदो स संनायखौनो नुदो बे आरो जोंहा बे अनला खारैयाथ मुङानो खारै नङा होमबा।
औ नंगौ बेनिखायनो खारैजों संनाय जायो आ ना
औ बेखौ खारै संनाय जायो । बेखौबो माने ओ बेबादिनो बेदरजोंनो संनो बां सिन संना जानाय जायो अनला खारैखौबो। जेरै औ जेरै दाउ बेदर बेबादिनो
ओ आरो नाजों नाजों जायोना जाया नोंथां बेखौ अनला खारैखौहाय औ
बेखौ नाजोंबो आं मोनजाफेरबाय थेवबो बेखौ ओ नाजों जोबोद खम मोनजादों आङो
औ नंगौ बांसिनानो बेदरजोंसो जायो आरोना बेखौ
औ बेखौ बांसिनै बयलार बेदर एबा न'नि फिसिनाय दाउ बेदरजों
औ नंगौ औ आरो बेखौहाय जोङो गोखैजोंबो जानाय। जायो नोंथां थाइगिर थाइगिर फिथाइखौ सिनायो दा नोंथाङा
औ फि सिनायो नों नोंथां
औ बेजोंहाय जानाय जायो होननानै खोनादों आं मोनजाफेराखै आरोना दिनैसिम
औ औ औ बेखौ आंबोथ' बेखौ मोनजानाय ओरैबायदि गोसोआव गैया थेवबो आं बेखौ खोनादों जायो होननानै आरो औ बेखौ जों थाइस्रि थाइस्रि होनना बुङोबा नोंथाङा मिथिगौ
औ नंगौ नों औ।
बारजों जानायखौ आं मोनफेरबाय।
औ आंबो मोनजाफेरबाय बेखौहाय।
औ बे थाइस्रि जोंबो जों जानाय जायो बे अनला खारैखौ।
औ नंगौ।
औ आरो बेबादिनो जों बेखौ अनला खारैखौ ना फिसाजों जेरै फिसा फिसा नाजोंबो जाना जाफेरबाय।
उम।
औ दा बेबादिनो जोंहा आरो मैथा ओंख्रिखौबो औ आरो मैथानि आलादा आङो मोनसे मैगंखौ बुंनो सानदों जे नारजि औ बे नारजिखौबो जोङो बांसिन खारैदोन जानायखौ नुयो औ बे नारजियाबो जेरै जोंहा बांसिनै बेदरजोंनो जाजायो बेखौबो।
बे नारजिखौहाय जोङो नाजों जानो हायो ना हाया नोंथां।
नार्जिखौ जोंनि नैबेयाव ना-नाजोंबो जायो बे नारजिखौ औ बे नार्जिखौ जों नाजों जायोब्ला जोंहा ओंख्रिनि महरा एसे बेलेग जायो आरो बेदरजों जायोब्ला बेनि बेनि म हरा बेलेग जानायखौ नुयो आरो। जेरैहाय औ नाजों जायोब्ला बेखौ ओ एसे दै गोनाङैनो दोननानै बा बेखौ रोसि गोनां बानायनानै जों जानाय जायो नाजों। आरो औ। बेनि बिलायाबो गेब्लेया होमबाना।
औ नंगौ आरो नोंथां बे नारजिखौहाय जोङो अ आं खोनानो मोनदों आरोना बेखौ गोथाङैबो ओ बिदि बानलु संख्रि होनानै जायो जायोनो
औ बेखौथ' आङो। ओ मोनजाफेराखै आरो गोथाङै जानायखौ आं खोनाफेराखैबो। जानांगौ। बेखौ बेबायदिबो जायो। आरो बे नारजिया जितु जोंहा बिफाङाव थायोबा बे नारजि मैगङा गोरलै जायो। गोलै सम ओ बे समाव जों बे नारजिखौनो फाथ थो होनना बुङो आरो नोंथां औ बे फाथोखौबो जोङो गोरलै समावनो खानानै एवनाबो जायो आरो बेखौ ओ बेदरजोंबो जायो आरो बे फाथोखौबो। आरो बे समाव बेयो गोथां जायो औ हायो नोंथां बेखौ जोंनि न'आवबो संनाय जायो बेखौ बेदरजोंबो जायो आरो बेखौ ओरैनो औ गाव गोजाबै बेखौ एवनानै जानाय जायो आरो बे थोखौ
आं बेखौ गोरलैयावहाय बेदरजों मोनजाफेराखै नोंथां
जाफेरबाय
औ मोजां - मोजां जायो ना
जायो नोंथां बेदरजोंबो गोथाव जायो जों अमा बेदर जों आं मोनजाफेरबाय जेब्ला बेखौ जानायाव मोजाङानो मोनजादों आरो बे फाथोखौ ओ बे जेब्ला नारजि जाथ'वा बे फाथोखौ जों बांसिन थावजोंसो जायो थावजोंसो एवो औ आरो बे जेब्ला नारजिनि फाथोनिफ्राय दंफाङा देरनानै बेखौ खानानै आरो बे गोरान जायो अब्ला बे समावसो बेयो नार्जि बगाराव जायो औ जेब्ला बे गोरान गाय जागोन अब्लासो नारजि जायो
खोनादोंना नोंथाङा? अ जोंना समा जानानै फैबाय औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ बिदिब्ला उनावहाय लोगो मोनफिनखोबो आसा खालामबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला औ